नोंथां अ- अ खोनादों- खोनादों
औ नोंथां औ नोंथां नै आङो दा बावैसो अमाफ्रामाव माबा अमाया गाबख्र'नायखाय नायनानै थांदोंमोन आं।
अ आच आचसा आचसा होब्ला नोंथाङा अमा फियो नामा न'खराव?
औ नंगौ नोंथां नै आंथ' दा अमा फारामजोंनो नांथाबनानै दंगासिनो नोंथां।
औ अब्ला बिदिब्ला नोंथाङा आंनो अमानि फारामनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा बिदि अमाखौ बोरै फिसिनाय जायो माबोरै बोरै माबोरै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन - हागोन मानो हाया जानो। आं नोंथांनो फोरमायनो मोननाथ' गोजोननायसो मोनबावगोन नोंथां। दे अब्ला आं नोंथांनो फोरमायथिनोसै अमा फार्म बुङोबाथ' जोंहा अमा फिसिनाय बा अमा फिसिनानै जोंहा जिउ खुंनाय बा जिउ खुं राहा आर ना बे मोनसे अमा फिसिनाया होमबा जेनेबा अमाखौ माबोरै फिसियो होनोबा जोङो अमाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा नाग्रोगोन न'। अमा दोनग्राखौ मा बुङो गन्द्रा। बे गन्द्राखौ जोङो लुग्रोनांगोन आरो अमा दोननो थाखाय जानला मानला लुबाबो जाया बेखौ जोङो। ओ बेखौ हमना ला जों फाखानि बानायबाय गोजौआव थिं सिं होनानै। बेनिफ्रायहाय जोङो बेखौ सिं जिङाव जोङो बाउणडारिखौ मा खालामगोन स हाबवालल' होनानै सोरगिदिं जोङो नेट होगोन नेट सोंगोन आरोना। बेनिफ्राय जोङो बै अमानि थाग्रा थाखाय जोङो आलादा आलादा खथा खथा खालामनानै दोनो जाहाथे अमाया बे खथा खथायाव थालायो माने गावजों गाव थांलाय फैलाय जालायनाया खम जायो आरोना। औ ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ जोङो मा खालामगोन हाब वालल' होगोन आरो ना गोजौ खालामा बेखौबो गिबियाव जों बेफोरखौ खालामना लागोन ओमफ्राय बै हाखौ जोङो फाखा धालायनांगौ आरो नोंथां। औ औ बेनिफ्राय जोङो खाथियावनो बे अमाखौ ओ अमानि खिफोरखौ जा गा दोनहरनो थाखाय जोङो हाखर जावना दोननांगोन जाहा थे अमानि खिया बैयाव सुगार जिजिरनानै थाहैयो ओमफ्राय बेनि थाखाय जोंनो लोगोसे खाथियावनो मा नांगोन जोङो दैनि जगाजग खालामनो हानाय मोनसे राहाखौ नांगौ आरो दैनि राहाखौ जोंनो नांगौ होमबाथाय जोंहा बेहाय गंसे दंखल गायगोन बेजों लोगोसे जोंनो मोब्लिब नि राहा नांगौ मोब्लिबनि राहाजों जोंहा बेहाय दंखलावहाय मटर गंसे लगायना लागोन जाहाथे जोङो अमानो दैफोर सारनाय बायदिसिना जोंहा हेफाजाब जायोबा मदद मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ अमा फार्मखौ जानला मेनला खालामबा जाया नोंथां जुदि नोंथाङा गामि गेजेराव अमा फार्म खालामनो होनना सानदोंबा बेखौ नोंथाङा माब्लाबो दामाव माने अमानि खि अमानि आदार बायदिसिनाफोरा ओरैबायदि गोसारोदि इ इरियायाव माने जायगायावनो गोसारजोबो जाहा मोनामनायजोंनो जायगानि सुबुंफोरा थानो उसुबिदा बा खस्थ' मोनो आरो नों थां बेनिखायनो बेखौ न'नि जानगार बा दुब्लिबारि बायदिसिनायावसो नोंथाङा खालामनांगौ जेरावहाय मानसि थांलाय फैलायनि अनजिमाया खम। बिदि आरो नोंथां ओमफ्राय बिदियाव जोंहा अमायाथ' गोबां रोखोमनि थायो नालाय बायदि रोखोम खोमनि औ बिदिनो आंहा अमाया मोननै रोखोमनि दङो। जोङो अमाखौ गिबियाव मा खालाम दों आंहो ओ आङो सरखारजों जगाजग खालामग्रोनानैसो लाबोनाय जादों आरोना नोंथां। माने सरखारनिफ्राय माखासे बिदिनो
अनसुंथाइ मोनदों आरोना?
फोर मोनोना बै अनसुंथाइफोरजोंनो आङो बे सरखारनि जों रा हा लानानै लाबोग्रोनाय जादों थिग बेबायदिनो लाबो बो खांनायनि उनावहाय आङो फिसायावनो लाबोनाय जादों फिसाबाबो बांद्राय एसेबां गोरलैद्राय फिसाद्रायाव नङा आरो बेनि उनावहाय सरकारा आंनो बे अमाफोरखौ फिसिनो थाखाय द' दाननि थाखाय
औ।
बिना फैसायावनो आंनो
आदारखौबो जगायदोंमोन आरो। जायखौ जों दाना होननानै बुंनाय जायो औ बे दानाया जोंना सना गल जाय सना गल जायोबा अमाया थाबैनो मोजाङै देरो आरो अमा होननाय बुस्थुआ जोंहा थाबैनो देरनानै थाबैनो ओ माने फिसाफोरखौ बुरजा होनो हानानै माने जोलै बाराय होनोनानै थाबैनो एरनाय मोनसे जुनार आरो अमाया
औ औ
जों अमाखौ फाननानै न'खर सुंथानो हायो न'खरनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो हायो आरो समाजाव रांखान्थि जौगानायखौ जों लाबोनो हायो आरो हादोरनि रांखान्थि जौगानायाव जोङो बेजोंनो हेफाजाब होनो हायो आरो थिग बेबायदिनो माखासे जेंनाफोरखौबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा अमाया माखासे बेरामफोराव जों अमाजों फै फायो जाय जोंना मख'जाथाव अमानि बेराम सुइन फ्लु होननाय बे स्वाइन फ्लु बेरामा जायोब्ला फाराम गंसे मानि थैजोबनो गोनां जायो आरो सम सम
औ
बेनिफायबो माखासे बेक्टेरिया भाइरासफोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय खाथिनि ज जुनारनि डाक्टरखौ जोङो लेंना लाबोनानै सम सम आनजाद नायफैबाय थानांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ औ
फाय बिदिनो जोंहा अमाखौ एरहोनो थाखाय जोंहा अमा बुन्दाबो दंखायो ओमफाय अमा फिसा होग्रायाथ' अमा बुन्दि जाहैबाय बे अमा बुन्दाखौ जोङो माने फिराया आरोना नोंथां खासि खालामा औ फाय माखासेखौ जो खासि खालामनान दोनो जाहाथे बै खासि खालामि अमाया जोंनो जोलै होनो हायो बेनि थाखाय
औ औ
औ दाथ' आङो नोंथां दायोथ' आंङो बे सरखारनिफ्राय मोनाय आदारा गैलिया नालाय आं निजानो बायगासिनो दं आरो बैफोरो माबा ख आदारखौ बे आदारा मोनसे बेग यावहाय बा बस्था मोनसेयावहाय जोंङा जिद'जौ बा सेजौ से जिस्निजौ रां लायो आरो औ ओमफाय बिदिनो आंहा अमा आदार होनो थाखाय सानै मानसिबो लाखादों अमा फारामाथ' आंहा जोबोर गेदेर जाहैबाय नालाय बे आदार होग्रा अमा खो जोथोन लाग्रा जोंहा मानसिबो नांगौ नालाय बिनि थाखाय सानै सुबुंखौ आङो नायनो थाखाय दोननाय जादों आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो माखासे अमाखौ आङो ओ गुबुन जायगायावबो फा दैथायहरनाय जायो बा फानहरनाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ
मफ्राय माखासे अमाखौ आङो मा खालामो गामिफोराव सोरबा बा खाथि खालानि ओनसोलफोराव सोर बाफोर जुलिफोर बा मराकासफोर होयोबा आंनावनो फैनानै अमाखौ लांफैयो आरो नोंथां बेदर खालामनो थाखाय अ आरो बिदिनो औ दो दखान सोहोरनि ओ जोंना मा थायो अमा फायखारि थायोना बे अमा फायखारिफोराबो फैनानै आंनिफ्राय अमाखौ बायनानै लांफैयो आरो बेदर खालामनानै फानहैयो बिदिनो आङो अमा मासेयाव ओ आथिखालाव आङो जि ओ जिदाइननिफ्राय नैजिबा रोजासिम अमा मासेयाव मोनो आरो नोंथां
औ बेथ' जोबोद मोजां होमबा
थ ओरैनो से बोसोरनि माबायावनो फाननो हायो हमना ला ओ जि दान बा से बोसोर बा ओ स से खावसे बोसोर बेफोरावनो जोङो फाननो हायो आरो
औ
गोबां मुलाम्फा मोनो ओमफ्राय नोंथाङाबो बिदिनो माबाफोर मावो नामा नोंथां
औ आंबो दासान्दै नै आबाद फोथाराव ओंखारबाय दङ आंबो दानिसो दै याव माइलि सोमना फैदों
अ नोंथां दाथ' नै जोंहा माइ आबादनि बोथोर फैबायना नोंथाङा आंनो माइ आबादखौ माबोरै मावो फोरमायनो हागोन नामा
औ आं नोंहानो माइ आबादखौ बोरै मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै सुंदयै फोरमायथिनो हागोन
औ जागोनदे नोंथां दे अब्ला फोरमायस
औ जोंना माइ आबाद मावोबा गिबियावनो जोङो मा खामनांगौ माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो जोलै एबा माइलि बेखौ नांग्रोगौ जोंनो। मोजां जोलैनि माइलि नांग्रोगो माने माइलि जोलैआबो गुबुन रोखोमनि थायो जेरै आइजम बिदि दिनो गुबुन गुबुन दिनो ओमफ्राय बिखौ मावनो थाखाय नोंनो मा हनांगोन माइलि बा जोलैनि गोनांथि जागोन बिनि उनाव मा नांगोन मोनसे गुवार फोथारनि गोनांथि जागोन आरोना। आबादथिलिनि गोनांथि जागोन माने।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव मा जागोन नोङो बे बै जोलै बा माइलि बेखौ नोङो गायनो थाखाय मा खामनांगोन दैयाव नोङो सोमनानै होनांगोन फुख्रि एबा दैफोराव नोङो साननैनि साननै नोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन आरोना
औ औ।
साननैनि उनाव मा खालामनांगोन बे माइलिखौ नोङो बोखांनांगोन माने। सान्नैनि उनाव नों माइलिखौ बोखांनांगोन बोखांनायनि उनाव बे माइलिखौ नों मा खालामनांगोन खामसालियाव बे न'खराव फेनलानानै फुवारनानै दोननांगोन माने हायावबा माइबा मोनसेयाव जेनेबा। बे बेनि उनाव मा खालामनांगोन नोङो बेखौ थास' लाइजों बा माबा बिलाइजों नोङो मा खोबनानै दोननांगोन माने जाहाथे बियो दैफोरा रानस्रिंजोबनानै बेनिफ्राय फिसा फिसा फिसा गाजा ओंखारो जाहाथे माने। बेखिनि समावनो जाय टाइमाव नोङो माइलिखौ फोराननानै दोनगोन बे समावनो नों मा खालामनांगोन आबाद थिलियाव फोथाराव थांनानै नोङो जिखिनि खोथिया बारि खोथियाखौ नोङो जाय जायगायाव जाय दुब्लियाव फोगोन बे जायगाखौ नोङो ट्रेक्टरजोंआनो जा एबा नांगोलजोंआनो जा मोसौजोंनो जा नोङो हालौवना दुफु दुफु मिस मिस खालामनांगोन आरोना बिदि खालामनांगोन नोङो बिदि खालामनायनि उनाव मा खालामनांगोन नोंथाङा बे हाखौ नोङो एसे दुफु दुफु खालामखांनायनि उनाव एसे राफोद जाहोनाङो माने बिदि दुफु दुफुयैनो माने बे माइलिखौ फोजाया माने। बुजिदों दा नोंथां? बेखौ खोजाया माने फोजाया माने। नों मा खालामनांगोन बेखौ बे माइलिखौ नोङो फोनो थाखाय बे हाखौ एसे राफोद खालामामनानै जाहाथे बे माइलिया फोनाय लोगो लोगो बिदि गोदोनानै सिंथाराव थाङा जाहाथे सायावनो एसे थायो माने। बिनि थाखाय नोङो मा खालामनांगोन बेखौ एसे राफोद खालामनानै बे माइलिखौ फोनांगोन माने। फोनायनि उनाव नोङो मा खालामनांगोन बे माइलिखौ नोङो देरनानै खोथिया जाजासिम नोङो बेखौ जोथोन लाखिनाङो माने। जोथोन लाखिनो थाखाय नों मा खालामामनांगोन मोसौ मोसा फैनो थाखाय नोङो बेरा मोजाङै होनो नांगोन। बेनि उनाव नोङो सम सम नोङो मा खालामामनांगोन बेयाव बे माइलिखौ खनजानो थाखाय माखासे दाावसिन दाउलाफोर बिरबायबायनानै फैबाय थायो बेखौ नोङो होखारनानै बा होनानै हरनानै माइलिखौ बासायनाङो माने। बेनि उनाव बे माइलिया बा बे माइआ खो रज'नो थाखाय रज'नानै देरनो थाखाय जिबा सान बा नैजिबा सान जिबा बा नैजिबा सान बेखिनि सम लायो आरोना देरनो माने। सोमखोर बा गोथां जाबोनो बेखिनि टाइमाव नोङो खायसे खोथियाया देरख'नोबा सोमखोर गोथां जाबोनो बारा खस्थ' मोनो माने बारा देरलाङा। बे टाइमाव नों मा खालामनांगोन होनबा एसे एसे मुलिफोर होस्रोनांगोन भिटामिनफोर होस्रोनांगोन। माबायाव खोथियायाव बे समावनो नोङो जाय टाइमाव नोङो खोथिया मुलि होबाय थागोन बा खोथियाखौ फोसाबबाय थागोन बेजों लोगोसेनो मा फुरा आबादथिलि फोथारखौ नोङो मा खालामनांगोन मा खामनांगोन एवजोबनांगोन आरोना एवनानै खोथिया रानाय लोगो लोगो फुस्लायनानै गायनो हानायखौ नोंङो खालामनानै लाखानांगोन था थियारि माने थाख थियारि लाख नांगोन बा हालेवनानै मिस मिस दुफु दुफु गायनो हानाय खालामनांगोन बिदि खालामखांनानै नोंङो बे मा खामनांगोन बे हायाव आलि खोनांगोन माने खोनाबायना नोंथां आलि खोनांगोन नोंङो आलि खोनांगोन मानो होनोबा जेनेबा नों दैनि जेनेबा दैनि बिबां बेखौ नोङो फारि समानै गासैबो दुब्लियाव फोथाराव नोंङो रानजोबनो थाखाय आलिखौ बाहायनाय जायो। जायबा जायगायाव दैया बांद्राय दं बे जायगायाव आलि खोथेनानै दैखौ हगार हरो जायबा जायगायाव बारा दै गैया बे जायगायाव आलिखौ खोथेनानै दैखौ खौ लाखिनाय जायो माने बेबायदिनो बे दैखौ माने समान बिबांङाव लाखिनाय जायो आलिया माने बिनि उनाव नोंङो मा खालामनांगोन जेब्ला खोथियाया राबाय गायजानाय जाबाय माइने अब्ला नों मा खामनांगोन बे खोथियाखौ माइ गायनो थाखाय हाइ हाजिरा बा बिदिनो खामला लानानै गायस्लायनांगोन बा फुस्लायनानै बिदि माबायाव गायनांङो आरो ना बे हालेवनाय मिस मिस जानाय दुब्लियाव गायनांगोन बोथोराव गायनायनि उनाव नोंङो गायखांनायनि उनाव मा खा खामनांगोन बेखौ आरो जोथोन लानायाबो जोंनि खामानिलाय बेखौ नोंङो मा खामनांगोन आरोबाव नोंङो सोरगिदिं बेरा हारसे माने बेरा होनांगोन नोंङो मोसौ मोसानि थाखाय नोंङो बेखौ नायनो थाखाय बेरा होनांगोन बेनि उनाव नोंङो बे माइआ जोंनिया ओरैनो माइआ जोंनिया बा मास बा ब्रै मास बा द' मासनि गेजेराव बियो माने खोथिया जोलैनि सायाव नोंनि फोसाबनायनि सायाव हाग्रा दुम हाग्रा हाग्रा बंग्रा जानायनि सायाव मुलि होनायनि सायाव सोनारसिगोन जेनेबा नोंथांङा मोजांङै जोथोन लायोबा हाग्रा बुग्राखौ माने मोजांङै दांङोबा हाग्राखौ बासिबाय थायोबा नांगौ बिबांनि फिथा फिन होबाय थायोबा आरो बेयाव माहोनो एमफौफोर थायो मा माखासे बे एम्फौनि जिखिनि मुलि एम्फौ बे हाग्रादां माने माइ गायनायाव जेखिनि हाग्रा नांनाय एम्फौ जानाय बेखौ नोंङो फोसाबनो हायोबा खम समनि गेजेरावनो नोंनि माइआ मोजांङै माने थाबैनो रो जौगागोन माने माइया मोजां बिबांनि जौगागोन बेनि जिखिनि गसा बारायनाय जायबा फिथाइ होनो बे फिथाइया माने मोजांङै गथा गथा बुरजा बारायगोन आरोना नोंनि फोसाबनायनि सायाव सोनारो बियो नोंखौ मोजां फोसाबनांगोन